हेलौ
नोंथां मा खालामदों
दंङ ओरैनो नोंथांङालाय मा खालामदों
आंबो ओरैनो दं नोंथां
नोंथां जोंङो दा जानाय आदारनि बागै सावरायनायनि
जेरै नारजि नार्जिया जा जानो जोबोद गोथाव नार्जिखौ जोंङो संनो थाखाय गिबियावनो दैयाव रुग्रोनना लानाय जायो बेनि उनाव नारजिखौ साफा खालामनानै जों संङो नारजिखौ आलु आरो ना बायदि बायदि जों संजायो नारजिया गोखा नाथाय जानो जोबोर गोथाव नोंथांनि हालामावबो नारजि ओंख्रि जायो नामा
बिखौ जायो
माबायदि संनानै जायो एसे फोरमायनानै होदो
नारजिखौ अमा बेदरजों जायो अमा बिबुदो बिदिनो सानफा अमा बे बिदिजोंनो सलायो
नोंगौ दैज्लां बोथोराव बिदिनो बायदि बायदि मैगं गायनाय जायो जेरै जिंखा, पथल, काख्रेल बेफोर मैगंफोरखौ दैज्लाङावबो मावनाय जायो। जिंखाया जानो जोबोर गोथाव गोदै। बेफोरखौ दैज्लाङाव बांसिन मावनाय जायो। आरो जोगोनार, खुमब्रा जोगोनाराबो जानो जोबोद गोदै। नोंथांनि हालामावबो बेफोर मैगंफोरखौ गायो नामा?
खौ गाय
माबे बोथोराव गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
आलुवा फिसा गांसो हारिनि मोनसे लाइफां।। बियो थाब जायो आरो थाब थैयो। आलुवा हा सिङाव बेदद थाङो। बे बेददखौनो जों जायो।
नोंगौ।
आलुखौ मुलुगनि गोबां जायगायावनो गायो।
नोंगौ।
आलुनि थाखाय बारा अखा नाङा।
नोंगौ। बांद्राय अखा मोनबा आलुआ सेवनो हमो। बेबायादिनो अनला जेरै अनलाखौ जों माइरंनिफ्राय मोनो। माइरंखौ सोमनानै दोननानै बेखौ सुनानै दै सर' होनायनि उनाव बेखौ देयो। बेनि उनाव दै गोदौनायाव जोङो अनलाखौ होनाय जायो। होनानै सङो बेदर आरो आलु बायदिजोंबो संनो हायो। नोंथांमोननि हालामाव माबायदि अनलाखौ जानाय जायो एसे फोरमायना होदो।
आलुखौ
खुंखाजोंबो जाजायो।
नोंगौ। जेरै मैथा मेगं। मैथाखौबो जों ना गोरान एबा गोथांजोंबो जानो हायो।
नोंगौ।
सयाबिनफोरजोंबो जों जानो हायो।
आलु गायगोन हाखौ होनानै दुपु दुपु हाल एवनानै गायनांगौ।
बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो जोगोनार, खुमब्रा, पानिलाव बायदि बायदिसिना मैगं गायो जिंखा, पथल बेबायदिनो गायनानै जायो।
बेनिखायनो आलुखौ मेसें बोसोराव गायो। दै थायै गोजौ बाला साहिया हायाव आलुआ मोजां जायो। आलु गोजान गोजान खालामनानै गायोब्ला
नोंगौ।
आगुनि
नंगौ। फाथोखौ जोङो गिबियावनो फोयो, बिनि उनाव फाथोआ रज'नानै, लावनानै गोरा जाब्ला बिनि बिलाइखौ जोङो खानानै फोरानो। खानानै फोरानखांनायनि उनाव रानखांबा बेखौ जोङो नारजि ओंख्रि संनानै जानाय जायो। अमा बेदर एबा बि
आलुआ गोबां
नोंगौ
आलुआ माग फागुन मासाव मोजाङै जाहैयो
नोंगौ आलुखौ माग फागुनफोरावनो बांसिन गायनाय जायो।
दैज्लां बोथोराव जोङो आलुखौ गायनायखौ बारा नुनो मोना मानोना आलुआ बांद्राय अखा मोनोब्ला दै मोनोब्ला आलुआ सेवनो हमो बेनिखायनो बांद्राय जों दैज्लां बोथोराव आलुखौ गायनाय जाया।
आलुफ्राव गुबुन गुबुन राहायै संनानै जानो हागौ।
नोंगौ
बेखौ ओंख्रि संनानै जानो हागौ एबा भाजा एवनानै ओंख्रि संनो हागौ
थारैनो नोंगौ।
आलुनि ओंख्रिया गोथाव आरो देहानि
थारैनो नोंगौ।
नोंगौ
बांद्राय दै होनानै संनानै जाया मानोना जिंखायाव दै ओंखारखायो। थजों सयाबि सयाबिनजोंबो संनानै जानाय जायो जिंखाया जानो जोबोद गोदै।
औ
खुमब्रा मैगंफोरखौबो जों ना गोरानजोंबो जानाय जायो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दङ जों फोनानै जायो। मैथा मैगं आरो फाथो मैगं जिंखा जोगोनार गोबां मैगंफोरखौ जों दैज्लां बोथोरावबो फोनानै जायो। गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौ मैगंफोरखौ जों गुबुन गुबुन बायदायै संनानै जानाय जायो।
जेरै अनला ओंख्रिखौनो जोङो लाथा लाथा संनाय जानाय जायो।
आरो दालि मैगंफोरखौबो फोनानै जानाय जायो।
नोंथांनि हालामावबो दालि आबाद मावो नामा
बेबायदिनो आबाद मावनानै जायो।
जायगायाव आसु मायसालि बावा माइनि आबाखालामनाय जायो।
नोंगौ
बेेफोर
नंगौ जेरै मोदोमफुल फिथाइ बेफोरखौबो जोङो आलुजों संनानै जायो
नोंगौ थारै आसु माइ आरो बावा माइ
नोंगौ
माइसालि आरो र'आ माइखौ गायो।
नंगौ नोंथां बिदिबा दिननि दोनथ'नोसै जोंना समाबो जाबाय।